हेलौ औ औ नोंथां।
नोंथाङा आंनो नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन ना? नोंथाङा आंनो दान्दिसे स सम होनायोब्ला नोंथांजों आङो फिथाइ सामथाइनि बागै एसे सावरायगौमोन। सावरायनो हागोन ना नोंथां? ओ नोंथां ओमबा आं जा नायनिसेै। दा फिथाइ सामथायाइ होनना बुङोबाथ मिथिखागौ फिथाइ सामथायाइया मिथिंगानि मोनसे गोनांसिन अन्थोब बेफोरो गोथाव गाब गोनां आरो भिटामिनजों बुं हमनाय जायो जोंखौ गोग्गो आरो गोख्रों थानायाव मदद खालामो गासैबो बैसोनि सुबुंफोरा फिथाइ जानायखौ मो जां मोनो मानोना बेयो रोसि गोनां आरो गोथाव जायो बुहुमनि गुबुन गुबुन जायगायाव बिफां लाइफां रज'यो
औ।
मोनसे समानथि आदारनि मोनसे गोनांथार बाहागो आरो बेखौ सानफ्रोमबो जानांगौ। मुलुगनाङैनो गोबां रोखोमनि फिथाइफोरा ओ फिथाइफोर मोननो हायो खायसे ओ सरासनस्रा फिथाइफोरा जाबाय आ पेल, थालिर, थाइजौ, खमला, आंगुर, आनारस, थरबुज, नासपति, आरो दालिम।
औ नंगौ थारैनो आरो जों बुंनो थाङोब्ला जों दालिमखौ जायोब्ला जोबोद थै मोननो हायो आरो ना। जोबोद देहायाव जोबोद थाजिम जायो औ। जोबोद थै जायो आरो ना जेरै बेमारिफोरा बांसिन दालिमफोरखौ जायो आरो ना। आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबां भिटामिन मोननो थाखाय जों गाइखेरजों थालिर जानांगौ आरो ना फुं फोरावनो औ हायोब्ला खायसे मानसिया थ' जेरै फुंफोराव जानो हाया आरोना।
ओं। ओ मोनफ्रोमबो ओ मोनफ्रोमबो फिथाइनि गावबा गावनि रोखोम थावनाय गाब महर आरो थाजिम गोनां गुन थायो आरोखि नोंथां माखासे ओ फिथाइफोरा गोैदै जायो नाथाय माखासेफोरा गोखै जायो मोनफ्रोमबो फिथाइया गुबुन गुबुन भिटामिन होयो जाय जोंनि देहानि थाखाय मुलाम्फा गोनां आरोखि ओ फिथाइफोरा भिटामिननि फाइबार आरो एन्टिअक्सिजेन्ट जों बुंफबनाय बिसोरो भिटामिन सि, भिटामिन ए पटेसियाम केलसियाम आरो आइरन बायदि गोनां आदार होयो बेयो फिथाइ सामथाइफो फोरा ओ जोंनि सोलेरखौ बेरामफोरजों जुजिनाय बेगेंफोरखौ गोख्रों खालामनाय आरो जोंनि बि गुरखौ गोग्गो लाखिनायाव मदद खालामो आरोखि नोंथां।
जों बुंनो थाङोब्ला गोबां रोखोमनि फिथाइ फिथाइ सामथाय जानो हायो आरो ना? औ जेरै दाथ' ओ फिथाइ थायफुनाय दिन नालाय जेरै जोङो ओ खान्थाल थाइजौखौ खान्थाल खान्थाल थाइजौ थाइजौफोराथ' जोबनोनो हमबाय नङा होनबा?
औ नंगौ नंगौ
थाइजौफोराथ' जेरै जों बाजाराव जानो होमब्ला बे हाइब्रिदफोरखौसो जों मोनलाबायो आरोना? जेरै जोंनि लकेल थाइजौफोराथ' जोब नोनो हमबाय जेरै जोङो खान्थालफोरखौबो जायोब्ला खान्थालाथ' एसे गरम नालाय जोंनि देहानि थाखाय एसे मोजां नङा आरोना औ आरो बुंनो थाङोब्ला थाइजौफोरखौ जानांगौ मानोना थाइजौआ एसे थान्दा आरोना आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै खायसे खायसे औ देहाफोराव एसे बाराद्राय जाब्लाबो एसे बेमार आजार जानो हमो आरोना जेरै जोङो लिसुफोरखौ जायोब्लाबो। ओ लोमजानाय गगा मोननाय बेफोरबायदि जायो। आरो बुंनो थांङोब्ला दा औ लिसु नि बोथोराथ' थांबाय जेरै जोङो दा लिथुुखु लिथुखुआबो दा फैहांबाय आरो ना। औ आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै बे रैमालि फिथाइ रैमालि फिथाइखौबो गोबां जायो आरो। आरोना नाथाय थेवब्लाबो बांद्राय मानसिफोरा बेखौ जानो हाया आरो ना नाथाय बेयो खारै खारदै बायदि सोना। खारदै बायदिखायनो बेखौ बारा बांद्राय जाब्ला जोंनि देहाया दुरबल जायो आरोना? जों जायोब्ला दालिम थालिरजों गाइखेर ओ बे- बेफोरखौ जानांगौ आरो ना जेरै आफेल आंगुर बेफोरखौ नासख'थि बेफोरखौ जानांगौ आरोना जों मानसिफ्रा बांसिनानो थेवब्लाबो बोथोरनि फिथाइखौ खेबसेब्लाबो बयबो जानो लुगैयो नालाय जों खेबसे खेबनैखौ जानांगौ आरो बांद्राय जाबा जोंनि देहाया जो लोरबां जायो आरोना।
औ औ सम बाददियै फिथाइ सामथायाइ जानाया जोंनि इयुन सिस्टेमखौ बांहोयो आरो ना नोंथां। ओ डक्टरफोरा सानफ्रोमबो थाजिम फिथाइ जानो सुबुरुन होयो मानोना बेयो फास्ट फुडफोरनिख्रुइ सावस्रि गोनां जायो आरो ओ फिथाइ सामथायाइया मिथिंगा सरखार थो सरकरा थायो आरो। नोंथां जाय बांद्राय रिफाइन सिनिखा ओ नि खहा गोनां गोहोम खोख्लैया जासे गोहो होयो। बेफोराव केेल'रिबो खम जायो जाय बिसोरखौ ओ सावस्रिनि लिरथायखौ लाय लाखिनो लुबैनाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सायख'
औ नंगौ औ औ नंगौ थारैनो आरो जों बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो प्लाामपफोरखौबो बांसिन जानाय जायो आरोना प्लाम फि बेखौनो नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो बिदिनो सुमफ्राम फिथाइफोरखौबो जों जानांगौ आरोना बेबो बो बोथोरनि फिथाइ नालाय दाथ' थाय थायफु हमबायानो आरो औ बुंनो थाङोब्ला जों जाजानाय होनोब्ला जेरै जोंनि बे ओ
जोंनि बे गय फाथैाबो जोंनि ओ जेरै बर' हारियाव जेरै जानाय होनो ब्ला गय फाथियाबो गोलैयो नालाय जेरै जों बेखौ जायो आरो ना।
औ औ नंगौ नंगौ
खौबो जोङो गासैनिबो मान बावनायफोराव होनाय जायो आरोना बे नङाब्लानो जेबो सोलिया।
औ औ औ
औ नोंथां थारैनो
गुबुन गुबुन फिथाइफोरखौ मोननो हायो आरो ना नोंथां नोंथाङाबोथ' मिथिखायो जानांगौ दैजां बोथोराव मा फिथाइ मोनो मेसें बोथोराव मा फिथाइ मोनो ओ थाइजौ लिचि आरो खान्थालखौ दैज्लांबोथोराव मोननाय जायो गोजां बोथोराव सरासनस्रायै आपेल खमला कमला आरो नासपथि मोननो हायो ओ नोंथांमोनिहाय बा नोंथांमोनि नोंथांनि न'खाव मायबाफोर फिथाइ साम थायफोर गायनाय दङ नामा
बिदिथ' औ नोंथां बिदिथ' गैया जेरै फिथाइ सामथायाइबो बुङोब्ला जेरै थालिर थालेर दङ आरो सुमफ्राम बिफां थाइजौ खान्थाल बेफोर दङ आरो बिदि बांद्राय बारा जेरै जोंनि खाथि खालाफोरावबो जेरै बिदि गैया आरो ना जेरै द्रा गन द्रागन दङ द्रागन ड्रागनखौथ' नोंथाङा मिथिगौ द्रागन फिथाइखौ औ बेबोथ' जोबोद गोदै आरो गोथाव जानो थाखाय जेरै जों बेखौबो गाइखेर जों जुस बानायनानै लोंनांगौ आरो ना जोबोद गो थाव आरो औ जोंनि बे बेमार आजारनि थाखायबो एसे मोजां आरो ना बा थै जायो नालाय जोङो बेखौ जानांगौ आरो
ओ टरभुस फोरा गोमोथाव फिथाइ जाय गोलोम बोथोरनि समाव सोलेरखौ डाइट्रेट लाखिनायाव मदद खालामो आरोखि नोंथां बोथोरनि फिथाइफोरखौ औ बोथोरनि फिथाइफोरखौ जानाय मुलाम्फा गोनां मानोना बेयो गोथावसिन आरो बांसिन पुस्टि गोनां जायो आरोखि
औ नंगौ थारैनो बोथोरनि फिथाइखौ जों खनसेब्लाबो जानांगौ नङा होमब्ला जाहाथे जों आजै आजौ बुंनाय बायदिब्ला जों बोथोरनि फिथाइखौ खनसेब्लाबो जानांगौ बे औ नंगौ औ औ नंगौ थारैनो आरो बेमार आजार हा फोराबो एसे खारो अबेबा फिथाइखौ जाफ्लांबायबा बेफोरबायदि जोङो खोनानो मोन्दों आरो आजै आजौनिफ्राय औ खनसेब्लाबो जानांगौ होननायखौ जोङो खोनानो मोनबोदों आरो
औ
औ आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ दङ जेरै जोङो गर फुल फिथाइ जेरै आमलायखौ फिथाइ बेफोरखौथ' जों दाबायसेयाव मोनो आरोना आमलाइ फिथफोरखौबो औ बे खौ जोङो फोराननानै जेरै गोरान खालामनानै जोङो संख्रि गरनि रु होनानै रुनानै जोङो बेखौ गोबाव सम जाजायो आरो ना
औ खायफाया आसार बानायनानै दोनो खायफाया फोराननानै जायो आरोखि नोंथां औ नङबा
आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै गरफुल फिथाइाबो जोबोद थान्दा आरो ना देहानि थाखाय जेरै जों बे खौ संख्रि गरनै होनानै हरसे सोमना दोननानै जों बेखौ जानांगौ आरो ना औ नोंथाङाथ' मिथिगौ जानांगौ
औ मिथिख मिथिगौ नोंथां भारतआ बुहुमनि बांसिन फिथाइ दिहुनग्रा होननानै मिथिजायो आरोखि नोंथाङाबो मिथिखानांगौ जानांगौ गुबुन गुबुन हादोरसा गुबुन गुबुन फिथाइफोरनि थाखाय मुंदांखा जेरै महारास्ट्र अत्रआ खमला आरो आंगुरनि थाखाय मुंदांखा जम्मु कास्मिरा आपेलनि थाखाय मुंदांखा उत्तर प्रदेशआ थाइजौनि थाखाय आरो आसामा आनारस आरो थालिरनि थाखाय जोबोद मुंदांखा। खा जायो आरोखि नोंथां औ नंगौ।
बेफोरबायदिनो जेरै औ औ नंगौ थारैनो दाथ' गोलोम बोथोराव जोबोद थालिरनि ओ जेरै बेसेनफोरा एसे बुरजा आरो ना जेरै जों थारैफोरखौ बायना जानांगौ थायजौ जोंनि देहाफोरा जेरै थाजिम आरो थान्दा जानायनि थाखाय
औ।
औ। बांसिनानो जायो दा गोलोम बोथोराव थालिर आरो जेरै रैमालि फिथाइ होननानै बुङो आनारस
औ।
औ बुंनो थाङोब्ला फिथाइ सामथायखौ फिथाइ सामथाय बुङोब्ला जोङो बथ' हाया आरोना गोबां फिथाइ सामथाइ दङ
औ बुंस' हायि बायदि बायदि फिथाइ दं जाय जों जों नुवाखै नुयैबो फिथाइ दं जानो हागौ।
दं।
बेखौ पाहार एरियाफोराव मोननोबो हायो।
औ औ आरो दाथ' जेरै- थलाजाममोन थलाजाम फिथाइ होनो बेखौबो जों जायोमोन आरो गोदो समाव दाथ'
औ औ गोदोनि दिनाव जोबोर फिथाइ सामथायाइ मोनोमोन होननानै खोनायो नाथाय दानि दिनाव खम नुस मानो होनना बुोब्ला गोदोनि दिनाव जोबोद हाग्रा बंग्राम नालाय नों नोंथां दानि दिनावथ' बेबायदि हाग्रा बंग्राखौ नुनो मोनलिया। हाग्रा बंग्रा दंमोनब्लाबो दानफाय सिफाय खालामनानै सुबुंफोरा न' लुनो हमबाय। औ नंगौ नोंथां नांगौ।
जों जानो लुुबैनाय बायदि फिथाइफोरखौ जोङो हाग्रा बंग्राखौ दानफायनानै जोङो एसे खम नुबाय आरो। जेरै -जोङो जानो लुुबैब्लाबो जेरै जों मोनजानो थांला जेरै- बिफां लाइफांफोरखौ दाननो हमो मानसिफ्रा जेरै सेमफ्रें बिफां थाब्लाबो जोङो सेमफ्रें फि जों मोनजाला जेरै दाननो- दाननो दानजोबो मानसिफोरा जेरै जों बे बेफोरखौ जोङो जानो थाखायब्लाबो जों गायनांगौ लागा गैया आरोना नोंथां जेरै बेफोरो सामफ्राम बिफां खान्थाल बिफां बिफां थाइजौ बिफाङा बिदिनो रज'गारनानै गाव हारसिंनो फिथाइ थायो आरो ना।
औ नंगौ नंगौ थारैनो नंगौ।
बेखौ आरो गोबां मानसिफोरा दाननो हमो आरो।
औ औ आबादारिफोरा गोग्गो फिथाइ गायनो थाखाय गोबां खस्थ' खालामो आरोखि नोंथां ओ नोंथांनि नखरावबो आबाद मावोब्ला नोंथाङाबो एसे औ नोंथाङाबो एसे मिथिखानांगौ जानांगौ जेरै आबादारिया माबादि खस स्थ मोनो ओ बिदि आबाद मावोब्ला
आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जेरै जोङो दाथ' जेरै जोङो बिलाथि बैग्रि होननानै बुङो बेखौथ' जों गोजां बोथोराव गोबां मोनजाहोयो नङा होनबा नोंथां?
औ औ ओ ओ आं मिथिनायावथ' ओ एसे आगोलावहाय आङो जा बोग्रि फिथाइ बा बिलाइथि बोग्रि फिथाइ बेबायदि नुनो मोनाखैमोन नाथाय जोंनियावबो बेयो ओ सफैनो हमबाय जेरै ओ वा थरमुस बेबायदिनो ड्रेगन बायदिखौथ' जोंनियाव नुनो मोना नालाय नोंथां गोदोयो गोदो मानेसे गोबावबो जाखायाखै नालाय
औ औ नंगौथारै न थांथारै बेफोरखौ जों नुनो मोनामोन आरो दान्दिखौ जोङो बेफोरखौ नुनो मोनो जेरै-
औ जोङो द दङ होननानैबो जोङो मिथियाखैमोनबो जानो हागौ खायफा खायफाया
नोंथां जोंना समाबो जानोसै नोंथांनाव सारायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ नंगौ नोंथां नोंथांजोंबो सावरायनाय जोबबोद गोजोन्नाय मोनदों
औ उनाव सावरायगोन होनना आसा थाबाय नोंथांसिम
औ गोज नों गोजोनथों नोंथां